हेल'
खोनादों ना नोंथां
अ खोनादों दे नोंथां
ओ नोंथाङा एसे खर लिरबानो जाबाय मानो होनबा नोंथांनि माथोखौ फिसा फिसा खोनानाय मोनदों आरो मोन नोंथाङा दसे सम आजों सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे नोंथाङा औ
होनबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव जो सावरायदिनि बे आयदायानो जाहैबाय हान्था मेला हान्था मेला खालामनायनि बागै जोङो सुंदयै सावरायदिनि ना मा होनो
औ औ दे अब्ला
हान्थामेला होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाथ' मिथिखागौ नङा होमबा जेरै मानसि लांनाय लाबोलायनायनि जाउनावहाय मानि मा बेफोर फालांगि खालामनाय बेबो मोनसे हान्था मेला होननानै बेखौहाय बुंनो हायो आरोना थिग बेफोरबायदि खालामनायखौनो जोङो हान्थामेला होननानै बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो हान्था मेला खालाम खालामनो थाखाय बेफोरबायदिनो सिगाङाव जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइजों लोगोसे माइ माइ आबादजों लोगोसे जोङो मा मैगं थाइगं जोङो बुथुमना लाग्रोनांगौ जाहैयो आरोना नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि खालामनायनि जाउनावहाय माने मा बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ जों बुंनो हायो आरो जों गुबुन बेलायाव जों बुंनो हायोदि ओ जेरै गामि ओनसोलाव ओनसोलावहाय गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ जों नुनो थाङो आरोना जेरै माइ माइ फाथो बेसर दालि बेफोरबायदि ओ सबाइ बायदि बायदि रोखोमनि अर कबि बान्दा खबि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना बोथोर लानानै बोथोर जेरै मेसें बोथोराव जोङो दायो बुंनो हायोबा बुंनो हायोदि ओ बेफोरबायदिनो गोथां मैगंफोर जेरै ओ मा होननांगौ बेखौहाय ओ टमेट'फ्राबो होननो थांजायो आरोना जेरै मानसिफ्रा बानायो ओ आरो बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव बुंनो हायो बि जेरै थास' ओ औवा औवा मेवाइ बेफोरबायदि आरो ना। गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आबादाथ' माने मैगं थाइगं। बेखौहाय। आबादानो होनजायो आरोना ओ बेखौहाय हाननानै जोङो मा बेफार फालांगि खालामनायखौ जों मोननो हायो आरोना आरो गुबुन गुबुन गामिफ्राव थांनानै जोङो मा बेफोरबायदि गोथां मैगंफोर जेरै मेसें बोथोराव अलकबि बान्दा कबि बेफोरबायदि ओ मुला लाइ दुनिया बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं लाबोनानैहाय बिसोर मा ओ फानफैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेजोंनो लोगोसे से जोङो ओ टमेट' आरिफोरखौबो जोङो मोननो हायो बेजोंहाय जोङो। रां खामायनो हायो फालांगि खालामनायजों लोगोसे दाब दाब जायगायाव फानैनानै जोङो रां आरजिनो हायो जेरै नोगोर सोहोरफ्राव। बेफोरो खम जायो नङा होमबा नोंथां। बेफोर गासैबो गामिफोरनिफ्रायसो सफैनाय नङा होमबा नोंथां।
औ।
बेफोरखौ लाबोनानैहाय जोङो मा जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो बेजों लोगोसे जोङो बुंनो हाबावोदि जोङो ओ बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन हान्था मेला खालामनो थाखाय जोङो मा माइ आबादजों लोगोसे जोङो मा बेफोर बाय बारनायजों लोगोसे ओ जेरै जि गस्लाफोर जेरै दख'ना बा दानायजों लोगोसे बे औवा फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना। जेरै बर' माहारिफ्रा गामि ओनसोलावहाय दख'ना जि बायदिसिना दानानैहाय बेफोरबायदिनो खालामनायखौ जों मोननो हायोदि ओ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव लांनानै जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेलखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे जोङो बेखौ फाननायखौ नुनो मोनो आरोना। हाथाय बाजारफोराव लांनानैहाय ओ बेफोरबायदि खालामनायखौ जों मोननो हायोदि ओ। नोंथाङा आरो फंनैसो ओ बेफोर बेफार फालांगिरि खालामनायनि बाथ्राखौ बुंनो हागोन नामा?
अ अ अ हागोन। नोंथां ओ।
औ। औ। हेल' खोनादों नोंथां हे-हेल'।
गोदोनि खोनादोंना नोंथाङा
माने नेट औ नेटवर्कखौ मोजां खोनानाय मोनाखै नोंथां थाबथा थाबथा खोनादों। खोनादों एसे नेटवर्क गोनाङाव थालाय नोंथां।
आङो नेटवर्क गोनाङावनो दंखायोमोन नोंथां खोनादोंना नोंथाङा दा?
औ औ खोनादों खोनादों।
अ ओ।
हान्था मेलायाव ओ खोनादोंना नोथाङा?
औ एसे थाबफ्लाा थाब्ला खोनाफैदो नोंथां।
अओ नोंथाङा मा खोनादोंना खोनादोंना ओ? ओ हान्था मेला होननानै बुङोब्लाथाय औ हान्था मेला होननानै बुङोब्लाथाय नोंथां लांलाय लाबोलाय। बेफार खालामनाय बायदिसिना। नोंथां।
औ
ओ हान्था-मेलाया जोंहा ओ गोदो ओम गोदो माबायदिमोन आरो दाबायदिमोन एसे ओ सोलायबोबाय आरो जुगजों लोगोसे एसे ओ सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ओ गोदो माबायदिमोन आरो दा बेसे बेसे जौगाबोखो जुगजों जुगजों लोगोसे बे खौ नुनो मोनदों आरो ओ बिदिनो ओ दानि जुगाव ओ गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो बेफार फालांगि मावनो ओ बिदिनो ओ गारि मथरजोंनो लां लाय लाबलाय खालामनानै ओ दाब दाब जायगायाव बिदिनो गोबां गोबां ओ बिदिनो गोबां गोबां ओ मैगं-थाइगं लाना थांनानै ओ फानहैनो हायो आरो
औ औ नोंगौ नोंगौ
अ बेबायदिनो जेरै ओ मथरा खममोन नालाय दानि जुगावथ' गारि बायदिसिना गोबां बेफोरबायदिखौ जोङो गोजान गोजान जायगायावबाबो लांनानै ओ जोङो फानहैनाय बायदिसिनाफोरखौ नुनो मोनो आरो ओ इदिनो ओ माइ आबाद ओ बिदिनो सर दालि बायदिसिना आबादफोरखौबो ओ बिदिनो ओ मेसें बोथोनि आलु बिलाहि बायदिसि
औ
गोबां गोबां ओ लानानै ओ गुबुन गुबुन जायगायाव फानहैनो हानायखौ जों नुनो मोनदो आरो ओ गोदोनि दिनाव साइकेल बा ओ थेला आरि बेफोरबायदिजोनो ओ खाथिनि बाजार सकफोराव फानहैयोमोन आरो दानि जुगाव आरो बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव ओ गोजान गोजान जायगायाव लांनानै ओ फानहैनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो हायो आरो ओ बिदिनो दानि जुगावथ' आरो ओ बिदिनो ओ सक ओ खम समनि गेजेरावनो ओ बिदिनो फिथाइ-सामथाइफोरखौ खम समनि गेजेरावनो दिहुननानै थाब थाबनो ओ फिथाइ थायहोनानै ओ बेफार फालांगि मावनायखो जों नुनो मोन्दों आरो
औ
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
खोनादों नोंथां खोनादों
औ ओं औ ओ सिगां समनिफ्राय इसे एसे दावगासिनबाय आरो बिदिनो बेजों लोगोसे आरो बिदिनो एसे ओ गाज रिबो रखम जायो आरो बिदिनो जेरै ओ मैगं-थाइगंफोरा ओ खमनि गेजेरावनो ओ फिथाइ थायहोनाय गेदेर खालामहोनाय बेफोरो बेफोर ओ मुलि बायदिसिना हासार बायदिसिनाजों ओ होनानै ओ थाब थाबनो देहोनाय बेफोरखौ जायोब्लाथाय सुबुं माहारिया ओ खहा जानो हागौ आरो गोबां खहा जानो हागौ। बेफोर बादिनो गोबां ओ गाज्रिबो होननानै बुंजायो बिदिनो ओ गोदोनि दिनावथ' आरो लकेल हासार गोबोर ओ बायदिसिनाजों नो ओ ओ गोबां मैगं-थाइगंफोरखौबो माव ओ मा
औ।
माने बायदिसिना बाहायनाया बांद्राय जाबाय आरो ओ बिदिनो बाजाराव फा
बेफोरबायदिनो आरो नोंथाङा मा मा ओ मिथिबावगौ नोंथाङा हान्था मेलानि बागै। एसे फोरमायना होलाय नोंथां आंनि ओ
औ जागोन।
बुंनाय राव खौ नोंथाङा स्रा स्रा खोनायाखैब्ला एसे नोंथाङानो बुंफिनलाय नोंथां?
औ जागोन नोंथां हान्था मेला होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि खालामनो हायो जदि जोङो जेरै जेरै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो बेफोर खालामि खालामनानै जोङो मा? गावनि जायगानिफ्राय जोङो जेरै बर' माहारिफ्रा जेरै उम साद्रि बायदिसिना दायो नङा होमबा नोंथां बेफोरबादि खालामनायनि जाउनावहाय गोबां माने रांफोर आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां खामानि मावनायजों लोगोसे जोङो मा। जेरै दिनै थावफोरनिबो मोनसे बेफार खालामनो हायो। बेफोरबादिनो आरोना आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बुंनो हाबावोदि बेफोरबादिनो ओहो बायदिसिना गुबुन हादरनिफ्राय जोंनि गुबुन हादरसिम जेरै जोंनि इण्डियान हादरावहाय लाबोनाय जेर राज जेनबा थाव लाबोनानै जोङो मा इण्डिया हादराव जोङो नाव फोरनि गेजेरजों जाहाजफोरनि गेजेरजों जेरै ट्रेनफोरनि गेजेरजोंहाय माने मा? ट्रेेनार फैनो हाया जाहैबाय नावफोरनि गेजेरजोंहाय जोंनि हादराव लाबोनायाव मा मा बिसोरबो मोनसे हान्था-मेला खालामनो हायो आरोना बेफोरनि गेजेरजों जेरै आरोबाव रेल लामानि गेजेरजों जोङो हान्था-मेला खालामनो हायो आरोना दाब दाब जायगायाव थांनानै जोङो मा मा नांगौथिखौ बुथुमना लानो हायो आरोना थिग बेफोरबादिनो आरोना नोंथां आरो जोङो गुबुन बेलायाव थांबावनो थांबावोदि।
औ।
हान्थामेला होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि आरोबाव खालामनो हायो। बेफोरबायदिनो मैगं-थाइगंजों लोगोसे जोङो फ सामथामबो बेफोर खालामै खालामनो हायो हान्था-मेला खालामनो हायो जेरै गामि ओनसोलाव जेरै बोथोर लानानै बोथोर बिदिनो थाइजौ फिथाइ खान्थाल फिथाइ आरो बेजों लोगोसे जे मेसे बोथोराव जोङो थाइजौ थाइजौनिथ नंलिया आरोना बेथ' दैज्लां बोथोरानो जाहैबाय मेसें बोथोराव जोङो। खमला फिथाइ जुमब्रा फिथाइ मिथामुरि फिथाइ बेजों लोगोसे जलफि फिथाइ बैग्रि, फिथाइ बेफोरजों गोबां हान्था मेला खालामनो हायो आरो। थानानै थां थिग बेफोरबायदि खालामा जों नेनो थाङो। आरो बेफोर लोगोसे जोंनि नांगौथिफोरखौ जों बुथुमना लानो हायो आरोना बेफोरनि गेजेरजों
औ औ
जों लोगोसे जों बुंनो हाबौदि खमला फिथाइफोरनि गेजेरजों जोङो नोगोर सहायाव लाबोनायनि गेजेरजों बे नोगोर सोहोराव जायफ्रा दारिमिनाव सोदों बिसोरो मा जुइसफोर बानायनानै एबा पेकेटाव सोनानै बिसोरो नांगौ रोखोमनि बायदिसिना खालामनानै बिसोरो मा फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेजों लोगोसे दखान बाजाराव लाबोनानैबोसे गोलोम बोथोराव बाहायनाय जाखिनि खमला फिथाइ बेफोर बेफोरखौहाय मा मोनसे जुइस हिसाबै बाहनायखौ नुनो मोनो आरो ना मुलिफोर सेवनो रोङि मुलिफोर होनानैहाय माने बिदिनो नै बोसोर थाम बोसोर बेफोरबायदि दोननानैहाय दोनजानो हानाय बादि मुलि होननानैहाय आरोना नोंथां थिग बेफोरबायाददि खालामखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव बुंनो हायोदि खान्थालफोरनि गेजेरजों जों गोबां बे खालाम खालामनो हायोदि हान्थाामेला खालामनो हायोदि बेफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो फिथाइ सामथायखौ लानानै जोङो मा खान्थाला थ' गोथाङावथ' मैगंबो जाजा जायो आरोना संना जाजायो आरो गोमोनाव हायबो बेनि बेगराबो ओंख्रिबो जायो नङा होमबा नोंथां बेनि ओंख्रिखौहाय बेफोरबायदिनो जानायखौ नुनो मोनोदि बेफोरबायदि ना गोरान अमा गोरान बेफोरजों जानायखौ नुनो मोनो दे आरो गोथावबो जायो नङा होमबा नोंथां ओ होनबा नोंथां जोंनिया स माबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा औ
बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां